दायो। नै आं ओरैनो दं जिरायगासिनो। गरम बोथोरा
गरम।
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंबो ओरै दङ।
ए। बोथोरा गरमथारना?
बहुत गरम औ।
बेखिनिया नोंथांमोननि न'खराव आबादफोर मावो।
आबाद औ आबाद आबाद होनब्लाथ' जों मोनो बेनि अनगाथ' आरो बेखौनो मावनाय जायो आरो ओरैनो न'आव बारियाव बेहाय बायदिसिना बिदिनो मैगं मैला एसे गायनाय जायो आरो बिदिनो गाव गावनो एसे से न'नि आन्था बिदि गायो आरो।
बोथोरनि बोथोरनि आबादखौ बोथोरनि मावो आरोना। माने ओरैनो नों नोंथांमोनना ओ बिदि मेसें बो बोथोरनि आबाद माव मावो मावोना मावा मेसें बोथोराव
बिदि थ' मावा जोंना जेनेबा जोंनिहाय ओ जेनेबा गाहाइ आबाद होननानै बा आबाद होनना बुङोब्ला होनब्ला जों गाहायै माइखौनो मिथियो। माने जोंना दुब्लियावहाय माइल' गायो बाखि जेबो गाया आरो बेनिफ्राय बारियावहाय जेनेबा दा बदि बिदिनो बारियाव जि एसे मावनो हायै बदि गायगोन बानलु गायगोन बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना गायो आरो एसे एनै बा
सबाय बिमा सबाय बिमा बरि बिमा उम।
उम बेफोरखौ गायो आरो माने न'नि आन्था।
दानिया जोंनाबो बर'फ्रा एसे गोरों जाबोदों आबाद मावनायाव। जेरै ओ भारतनि बे सानजा भारत सानजा भारत नङा सा भारत जेरै उत्तर प्रदेश बा बिहार, वेस्ट बेंगल, सोनाब बंग', बेफोरो हादोरसानि मानसि फोरा ओरैनो जिरिना थाया। बिथिंनि मानसिफ्रा मा खालामो मेसें बोथोरनिखौ मेसें बोथोराव मावो दैज्लांनिखौ दैज्लाङाव मावो। दैज्लां बोथोरनि आबाद खौ दैज्लाङाव मावगोन मेसेंनिखौ मेसेङाव मावगोन ओरैबादि मावथियो आरो ना बिसोरो। बेबायदिनो जोंना बो इसे एनै बर' फोरा जानानै जोंनि हारिनि बर'फोरनि मानसिफ्राबो एसे सोलोंदों। नंनाया नंगौ कि ओ दाथ' नै दा दा माइनि आबाद मावगोन दायो। बेनि उनाव माइखौ जोङो अक क्टबर, नभेम्बर मासाव हाहैगोन। ओफ्राय बे जोबनायनि उनाव दायो बे तरमुस वाटार मेलन जे खौ बुङो बे तरमुसनि आबाद मावनाय नुनो मोनो जों दानिया। बर' माहारि बर'नि मानसिफोरखौबो औ नुनो मोनोसै। आरो बिजों सोलायै बेजों लोगोसे जुखामनि आबाद मावो। औ जुखामनि आ बुहुत गोबां नुबोदों आरोना दायो जों। बेबायदि जाना दं एसे गोरों जाबोदों नंगौ बेबायदि खामानि मावा मोजां हाखौ हानै ओरैनो थाहोनाङा। बोसोरनि आबादखौबो समावबा एसे रां रुफाबो एसे खामायनो हायो। जोंनि मानसिफ्रा।
नंगौ नंगौ।
आं माने नोंथां जे होनबाय। जुखाम आबाद मावनायनि बाथ्रा बुंबाय जुखामा ओ माइ खेथि माइ गायनो खांनायनि उनावहाय जि गोरान खेथि होननानै बुङो न' बेखौ बर' गोरान खेथि खालामनाय होननानै दा बेखौ जोङो जोंनि सानजाथिं जाय माने बा सानजा बिदि गोबां माने खम गाय औ औ सानजा आसामाव गोबां खम गायनाय खौ नुनो मोनो बेखौ सोनाबथिंजाय गोबां गायनायखौ नुनो मोनो। माने बिस माने दुब्लि खौ माने खारिखौनो नुनो मो बा ओ अबेबा समाव माइ माइ आबाद मावगोन अबेबा समाव बेसर बबा समाव सबाय दालि। बायदि बायदि गायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो खिन्थु जोंनि बे ओ सानजा आसामावहाय गोबां खम माने गायनाय खौनो नुवाखौनो होननानै बुंजायो आरो।
औ नंगौ ओरैनोथ' सानजा आसामनि मानसिफ्राबो गायो गायनायालाय एसे एनै जिथुबा दैमा दैसा। जिङाव थानाय गामिफोरनि बर'फ्रा बेखौ गायना जायो दा औ आं नुनो मोनदों आरो। ना ओरै जेनथ'बा जोंनि बरलुं बु दैमा दं बे बुरलुंबुथुर दैमा सेराव थानाय बर' गामिनि बर' रायजोफ्रा गोरान आबाद मावो आरो। मेसें बोथोराव गोजां बोथोरनि आबादफोरखौ दालिखौनो होनजायो मथर दालि बा आरो आरो सबाय सबायनि सिबिं बेफोरखौ गायो आरो आं बिदिबो नुदों ओरै जेरै औ। फामु जानाय होनना बुङो। बुङोना बर'फोरनि गोदो बुंदोंमोन फामु जानाय औ बेफोरबायदि फामु जानायावहाय बेयावनो हायो ओरै ब्रै दान बा दान ओरैनो थाहैयोमोन आरो। थानानै बेयावहाय फामुआव थानानै फार्माव थानानै बेहायनो आबाद मावो बेयावनो थायो। जेब्ला आबादा जोबगोन जेब्ला बेखौ फाननो जागोन बाजाराव अब्लानो ओंखारबोयो न'आवहा ओमफ्राय न'आव फैफिनो। आरो फामु जाहैयो आरो गोजां बोथोराव फाममु जाहोनाय होननाय मोनसे दंमोन जोंनाव गोदो बर'फोरनाव आरो दायो बेफोरखौ एसे गोमालांनो हमबाय फामु जाहैनाया आरै बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव जिथुुबा सर साप्रि ओनसोल ओनसोल थायोना बेफोर जायगायावहा बिसोरो नाव लानानै थाङोमोन फामु जानो बेयावनो आबाद मावसिगोन सिबिं, सबाय, दालि बेफोरखौ गायनानै बा फोनानै मटर बेफोरखौ फोनानै बिसोरो फामु जाहैयो आरो बेयाव। फामु जानाय होनना बुङोमोन बेबायदि। उम।
ओरैनो थाल आबाद माइ आबाद मावोना मावा।
जोंहा न'खरावथ' मावो मावनाया। आं एसे गोजानाव। थायो नालाय ओनिखायनो आं मावनाय जादिया औ न'खराव मावो ओरै जानो थाखाय न'नि बोसोरनि माइरं माइखौ जों आबाद मावनानै जायो बोसोरै बोसोर।
सरानस्रा सरासनस्रायै माबायदि मावनाय जायो आबादखौ नोंसि नोंथांमोननि दिन।
दाथ' आथिखालाव आथिखालावथ' गासैबो नै ट्रेक्टरफोरजोंसो हाल एवो दाना मोसौजोंथ' एवला। मानसिफोरा औ मोसौ एवनाय नुथारला बुंजायो नों नोंथांखौ बुंजायोदि दि ओं। माने गैला आरो दा मोसौजों हालेवनायखौ नुला। नेगलिजिबोल से जोंथिंजायलसो हालेव खोमा। मोसौजों दा बिदिनो ट्रेक्टरजों हालेव हालेवनानै दै जागायगोन। दैबो मालाबा दै गैयाबा खरां बोथोरफोरबा मेचिन पाइप जिथुबा थायो पावार पाम्प थायो बेफोरजों दै जगायनानै आबाद मावो। माइ गायनायाथ' गायनाय दाबो मेचनखौ फ्रा‌ एबेल एबोल जायाखैना। माइ गायनाय मेसिना थ' लाबोदोंमोन सोरबा सोरबा लाबोदों लाब थेवब्लाबो दानिया दाबो जोंनि जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरखौनो गायनाय नुदों आरो दाबो। माइ गायनायखौ
नोंगौ
बेनो हानायखौथ' मोनथिखाबाय हानाया माइ हानाया दाना ओ मेसिनजोंनो हायो बांसिन मानसियाबो हायो हानायालाय मेसिनजों हानायखौ बांसिन नुगासिनो जोंङो
नंगौ आं माने जोंनिथिंजाय औ जोंथिंबो बेफोरबायदिनो टेक्टरानोसै गासै टेक्टरजोंनोथ' हालेवो आरो इदिनो टेक्टर जोंनो हालेवनानै आबादखौ थिखांनाय जायो आरो माने थांनाय बोसोर आं नुनो मोनदों नोंगौ मेसिनजोंहाय गोबां सानसेयावनो गोबां हानो हायो नङा होनब्ला गोबां हानो हादों माने जों खोनानो मोनदों आरो आं खोनानो मोन्दों आरो जे जाय मेसिनजों हागोन माइ बे हाया हानाय माइआ माने गोरान जाथारनांगौनो जुदि एसे गिसि नंगौ खायसे माने थांनाय बोसोराव गोदान गोदान मेचिन लाबोदोंमोन मिथियासै मिथियैयाव माने हायो नालाय हायो बुरजा बुरजा हाजोब्बाय हानायनि उनावथ' गोबां हायो सानसेयावनो गोबां हानानै दाना मा जाबाय गोबां मानसियानो बे प्रब्लेमखौ मोनदों आरो दा माइखौ बहा दोनगोन बोरै फोरानगोन एसे बुरजा माइ माने गोबां बिदि प्रब्लेम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो।
औ जायगायावो थानांगोन जायगाबो ओम
आरो जुदि बोथोरा अखा हाना होबाय थायोबाथ' मेसिननि जों जाय माइ हागोन बे माइआ नस्थ' जागोन खौनो जों बुंनो नां हागोन आरो मानो होनबा बेफोरनि मेसिन बाहाय जेब्ला नों मेसिनखौ बाहायगोन सानो अब्लाे गोबां प्रिपेयार जानानै थानो गोनां जायो आरो। नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
माइखौ गोरान फोराननो नांगोन नारायावनो अब्लासो नों हाबा बेखौ लाबोनानै न'आवहाय दोनथुमनो मोजां जागोन। जुदि माइआ मोजां रानाखैबा बा हा खांनायनि उनाव जुदि अखा मोनोब्ला माने गोबां नस्थ' जानायनि चान्स थायो आरो।
ओम खोथाया नंगौ नंनाया। ओरैनो नों थांमोना फुख्रिफोरावहा ना हगारोना हगारा?
फख्रियाव ना हगारो बिथिं जोंनि माने खाथि खालायावहाय गोबां नानि बिदि फुख्रि फिसारिफोर दङ आरो, फिसारि दङ। आरो न' न' न' न'बो जावनानै नाखौ हगारनानै जायो आरो न'आवहायनो।
नोंथाङा ओ बर'नि लकेल नाफोरखौ जानो मोजां मोनो बा ना गुरनानैबो जानो मोजां मोनो?
बुंनोबाथ' माने आं एक्सुयेलि नाखौ जाया
ओरैनोथ' जेनबा नाख खौ गुरो जोङो जेनेबा मिथियो जे गोबां ना लकेल नाफ्रा माबा अबेबा देहानि थाखाय मोजां, बबेबा बेमारनि थाखाय मोजां होननानै जों गोबां खोनानो मोनो। जेरै - मेगन नुवाब्ला, मेगन जायफ्रा माने मेगननि पावारा खमायदोंबा मेगन ना बेफोरबायदि मानसिखौ ना मावा ना फिथिख्रि जाया जाबा माने मोजां होननानै जों खोनानो मोनो आरो।
औ साम' थै गैयाबा खुसिया
नोंगौ।
खुसिया, मागुर ना, ना सिंगि, ना बेफोरखौ ना सिंगि ना मागुर बा खुसिया बेफोरखौ जाजायो थैनि एसे मोजां ना मानसिफोरनि बुंनाय खोथा बेफोरो। औ। जोंबो
थै गैया बिसोरबोलै खुसियानि थैखौ गोथाङैनो लोंबा साबसिन होननानै आं खोनानो मोनदों आरो बे
औ औ बेखौ सैथो होनना जों बुंनो हाया बेखौ औ। बिगियाननि मेडिकेल बा बिगियाननि नोजोरजों नायबाथ' बेफोरबादिया जानाय नङा नंखायानो जागोन खोथाया। थाय दा मानसिफ्रा सरासनस्रा बेफोरखौनो बुंलाबायो आरो जोंनि समाजआवहा आरो खोथाया बेफोरनो औ। आरो साम'। साम' जाबानो मेगननि नोजोरा बांसिन। सिनथायो। बे खोथायाबो नोंगौ। खोनागासिनो जों खुगा। खुगा औ बेबायदि आरो साम'।
बेसां सैथो बेखौथ' जों मिथिलिया। औ नंगौ गोथाव जायो औ साम' होनोब्ला साम' होनोब्ला सबायजोंनो जायो। सबायजोंनो साब
औ आरो गोखैजोंबो जायोना। गोखै बे मा मा फिथायाइमोन थाइ थाइगिर फिथाइ। गोखैया।
अ अ नोंथांनिफ्रायसो खोनादों आङो।
अब्ला जासिगोन ना नोंथां दिनैनि थाखाय दोन्थ'नोसै नामा अ दे गोजोननाय थाबाय दे।
रायलायबाय औ।